हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ आं खोनादों दे नोंथां।
औ।
आं नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोना बेनो माने दाउ, अमा फिसिनायनि बारै माने एसेसो रायज्लायनो सानदोंमोन आरो।
औ।
नोंथाङाबो आंनो फोरमायबानो जाबाय मानि थाखाय दाउ, अमा फिसिनाय जायो। जायो आरो फिसिनानै माबायदि। खामायनो हायोना लस जायो एबा खहा जायो। आं बेनि बारै माने एसे रायज्लायनो सानदों आरो।
औ -औ -औ।
ओमफ्राय।
औ- औ देलाय
नोंथां लाहालाय दाउ, अमा फिसिगोनना फिसिया।
औ जोंनि न'खरावथ' दं दाउ अमाबो दं। जेरै दाउ अमाल' नङा जेरै बोरमाबो दं मोसौबो दं। दा जोंना बेखौ फिसिनायनि जाहोना जेरैबा जोंहा मालाबाफोर थाखा -फैसानि गोनांथि जायोब्ला बेफोरखौ फाननानै माने जोंनि नांगौखौ सुफुंनो थाखाय फिसियो आरो।
औ।
औ आरो। जेरै दाथ' जोंना फिसिनाया ओरै बाय बिदि माने बेयाव जेबो जोंहा थाखा - फैसा बाहायनांगौ गोनां गैया नालाय। बेनिखायनो जेबो लस जानाय मोना आरो।
औ - औ माने जेबो खहा जायाना।
जेबो खहा जानाय मोना जेरै जोंहा ओरैनोसो लाबोनानै दोननाय जायो नालाय बेखौ जेन'बा जेन'बा बिसोरहा बेमार आजार जायागौ मानि बिसोरखौ जोङो जेबो बायनानै होनांगौ गोनां जाया नालाय खहा जानायखौ नुनो मोना आरो।
औ
औ दा गोदोथ' जोंनि न'खराव बेफोरबायदि दाउ अमाखौ माने ओरैनो मालाबाफोर ओंखाम जानानै आग्लायनाय बा गारजानायफोरखौ जानो लाखिनाय जायोमोन।
औ
औ दा नाथाय जोंनि न'खरफोराव एबा गासिबो सुबुंफोरानो बेखौ माने जेरै फाननो थाखायसो फिसिनायखौ नुनो मोनदों आरो गोबांखौनो दा।
दा गोबाङानो मानि थाखाय माने अनेग ओ रां रुफा खामायनो थाखाय माने लायो दानिया नङा होमबा नोंथां मानिखि बिनि माबाखौ मिथिनाय जाबाय मानसिफ्रा। रां रुफा खामायनायखौ माने दाउ अमा फिसिनानैबोदि गोबां रां खामायनो हायो दानि दिनाव माने सुबुंफोरा दा मानसिफ्रा मिथिनो हमबाय आरो
नंगौ नोंथां।
दानिया मा होनो फार्म खालामो जेनेबा न'आवनो मोनसे फख्रि दंना नोंथां फख्रि बेसेबांबा गिदिर दस बिगा उम फास बिगा बिदिहाय फुख्रि जावोना आजिखालि ओमफ्राय बेहाय मा फार्मबो खालामो दाना। बिजनेस दाबो बिजनेस बा बिदि खालामगासिनो दङ नङा होमबा?
नंगौ नंगौ।
अमा फियो फारसेथिं नाबो फियो अनलि दाउ अमाल' नों ङा नाबो फियो गोबां रां खामायगासिनो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ।
अमा फिबाय दा औ अमा फिसिनानै दा अमाया जेनेबा आदार जायो। सुबुंफोरा जेनेबा अमाखौ आदार होनानै अमाय जे खियोना बेहाय मा खालामो फुख्रियाव थाङो फुख्रियाव थाङोबा बे लायनो हासार जायोनो ओमफ्राय मा बेयाव नाया बिराद गिदिर गिदिर देरोनो।
औ औ।
मा जाखो उनाव मुलाम्फायानो जाहैगोन नायाव जाहैबाय। फारसेथिं मा
औ औ नंगौ।
हांसोबो लाफैयो नङा नोंथां बेफोरबायदिनो माने गोबां रां माने खामायनो हायो। आरो बायदिबा बेबायदि गोबां लाब मुलाम्फा खालामनो हायो आरो। साख्रि बाख्रि गैयाबाबो मानसिया माने थांनानै थानो हानाय राहाखौ माने दिुनानै लानो हायो नङा होमबा बिदि?
नंगौ नंगौ। नंगौ नोंथां। दा नोंथांमोननि न'खरावबो बे फोरबायदि ओ दाउ अमाफोर बा दाउ अमानि अनगा गुबुन गुबुन जिब जुनारफोर फिसिनाय दं नामा?
औ नोंथां जोंहा। दाउ फिसियो अमा फियो ओमफ्राय जोंहा मा फिसियो मोसौ फिसियो आरोना। मोसौबो फिसियो जोंहा अकल माने दाउ अमाल' नङा नों जोंहा माने साननैसो आवगायहाय जोंहा बोरमाबो दङमोन। बिदिनो बोरमाबो फिसियो खिन्थु दा साननैसो माने दोनथ'नाय जादों आरो बोरमाखो। बेफोरबायदि गोबां माने बे लोगोसे माने एसे जोंनि आइ बिमाफोरा माने बेफोरबायदि फिसिनानै माने टाइमखो गोबां माने ओरैनो बेस्थ'बो थानो हायो बिदि फिनानै टेनसनफोरखौबो एसे बावोना बिसोरजों रायज्लायनानै दाउ अमाफोरजों आदार होनायाव।